औ खोनादोंना नोंथाङा? औ दा नोंथांनाव ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा नोंथांनियाव। नोंथांनाव एसे बिबारफोरनि बागै सावरायनो सानदों।
औ औ।
दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै जोंथ' बिबार बिबारखौ जों बुंनो थाङोबाथ'। थ जोंहा ओ गामिनि जोंहा थानसालि फुजाफोरावथ जोंहा बिबारखौ नांगौ जायो नंङा होनबा? जेरै जोङो। जेरै जोंङो थानसालियाव बाउनो थाखायबो जोंनो बिबारखौ नांगौ जायो।
औ औ
बिबारखौ लानानै जों बावनानै जों माने खुलुमनाय जायो बोर बिनाय जायो जोंथ न साफ्रोमबोनि जोंनि नखर नखर नखरावथ जोंहा बिबारखौथ जों गायखायो बेखौ जों मिथिखागौ जेरै जोंङो बिबार थ गायनो थाखाय जोङो जेनबा नों गोदान बिबारफोरबा दखानदारिनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय लाबोयोबाथ जोंथ गायनो नांगौ नङा होनबा जोङो फोरखौ गायनो थाखायबो जोङो माने जागा मोजांखौबो नांगौ जायो
औ
थिग बेबादिनो जोङो बा सिखा बा खदालजों जों एसे एसे जावना लानाय जायो आरो हाखर बायदि एसे माने जावना लानाय जा जायो आरो आ खायबा खाय आखाया माने जेनबा थाबनो गिदिर जायाबा फिसा सायैनो थानायनि थाखाय माने सिङाव जेरै रादाफोरा बांसिन माने लावलाङो अब्लानो बिराद जौ नङा होनबा बिबारफ्रा बा बिबारा बिराद जौवो एखायनोम जों गिबियावनो जों माने अन्थाइखौ इसे इसे होनना लानायनि उनाव जों माने हा होनाय जायो आरोखि। हानि गेजेराव जोङो गोबोरखिनि हासारखौबो जों होनाय जायो। जाहाथे बे माने मो जां जायो होननानै। जोंथ बिबार खौल गायना दोनबा जाया नङा होनबा नोंथां। जों बिबारखौ गायखांनायनि उनाव जोङो। मोसौ बोरमानि थाखाय बोरै जों बेखौ माने रैखा लाखिनांगौ बा जोङो बिबारखौ मोजां। जाथों होनानैबो जोङो दै होनायखौ जों दै होनांगौबो जायो। आरो जोङो लां गोनानि सेराव जों बा लामा दथायाव जों माने जोंनि ननि आरो ना न'नि आरो लांगोनायाव माने गायोब्लाबो जों माने जोबोद समायना नुयो, नुनायाव बो जोबोद मोजां नुयो जेरै बारनाय बिबारफ खौथ गायोब्लानो जों बांसिनानो मोजां मोनो।
औ औ
बि बिबाराथ जेनेबा बोथोर लाना बोथोरनिबो बिबारफोरा दं नालाय जों जेनेबा बोथोर म बे बारनाय बिबारनि मुंखौबो जों बारा माने मोनथिया। जेरै बिबाराथ बहुत गोबां दङ, जेनेबा जोङो बिबारनि मुंखौ जों बारा मि थिया।
ओम।
औ नोंथाङा बिबारनि मुंखौ मिथियोबा बांसिन बिबारनि मुंखौ मिथियोबा नोंथाङा फोरमायना होनो
औ दा आंनि। गोसोआव फैनाय फैनायफोरा दा बिबारफोरा आंबो माने गोसोआव फैजोबाखै दा ओ दा गोसोआव फैनायफोरा। ओ बे फुल दावदै होनो जोंनियाव। गुफुर बिबार जेते जोंनिया बेखौ थ आरो फुजायावबो होनाय जायो। आरो। जबा बिबार दङ गेन्दा बिबार दङ सान बिबार दङ फामे बिबार दं फि बिबार दङ आरो थेंगारु बिबार दङ। आरो लिलि बिबार दं दङ आरो मोनसे एसे मानलायो दाउस्रि आथिं होनो जोंनियाव
औ औ औ
बे दङ दानि फैनाय गोसोआव फैनायफोरा बेनो सैमोन आरो दा नोंथाङा आंनि बुंनायनि अनगा आरो माबाफोर बेलेग गोसोआव दं नामा?
औ नोंथाङा बिबारनि मुं बुंनाय लोगो लोगो आंनियाव गोसो फैदों नोंथाङा जे जे बुंलांदोंमोन बे बिबार आंबो गोसोआव दं। किन्तु दा जे जों माने गोदान गोदान बिबार बारनायखौ जों बांसिन मानसियानो जोंनिया बायना लाब बै नङा होनबा
औ
बेफोर बिबारखौ जेरैबाय बे ओ जोंनि थासफोरा जेरैबायदि बेदर बारिनानै बिफां जालाङो बेबायदि बि माने बारनाय बिबार ने दं आरो बिनि मुंखौ जों दा मोनथिया बा आं मोन्थिया आरो, खायफाया मिथिगौबो जानो हागौ। जेरै जोङो गलाब सम्पा बिबार होननानैबो जों मिथिनो मोनगो बा रजनि घन्था होनानानैबो जों मिथिनो मोनो नोंथांङाथ' दानि बावैसो ओ दाउस्रि आथें थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दावउसिन जेहाथिं बुङो ओ ओमफ्राय आरो बै मोनसेखौ जोंनि ओनसोला माने रान्दिनि फुल होननानैबो मिथिनाय मोनो आरोखि बे रान्दि उलखौ माने जोंनि आबै आबौ मोननि समावबो दं होननानै बुंदों बिसो सोरो बुं नों जेनबा ओंखाम संनायनि टाइमाव माने बारो होननानै माने मिथिनो मोन्दों आरोखि
औ औ
औ जोंथ आरो अप्रााजिता बेखौथ जोंहा ग्रह फु ग्रह फुलबो बुंनाय जायो खायफा खायफानो ओनसोलाव ग्रह बिबारबो बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बेखौ जोंहा अप्राजिता होननानै बुङो । बावैसो नोंथांङा दाावदै फुलुमदों नङा होनबा?
औ औ
योनि ओनोलाव बेलग बुंनो हागौ जोंनि ओनसाव बेले बुंनो हागौ। जोंनि ओनसोलाव नों जेनबा जाय बिबारखौ दावदै बिबार होननानै बुंदों जोंनि ओनसोलाव बेखौ खाटन्दा बिबार होननानै मिथिनो मोनो आरोखि।
औ औ
औ जोंहथ दाथ गेन्दाय मालिनिथ गायनाय नङा होनबा। गेन्देमालाया जेरै खायफा खायफा गेन्देमालिया बारो दाबावोबो आरो खायफा खायफाया जेरै आं माने आंनि माने जोंनि जायगायाव गायनाय बा आं गायनाय बिबाराव आरो जेनबा आं माने आगोन फोरनिफ्राय माने बारनायखौ नुनो मोन्दों आरो गेन्देमालिफोरखौ
औ
जेरै जोंहा बिबार बा फुल होननायबाथाय जोंनिया बिबार बारिबो माने बिबार लायैबो माने फुल दङ नङा होनबा? जेरै फोर बायदि ओ गाबा बेले बेलेग जायो बे बिलाइनि गाबा बेले बेले जायो जेरै गोथांबो जायो बा बोरैबा जास्रें। जें बेफोरबायदिबो जायो थिग बेबायदि जोंनि ओ जेरै बेरा फुलबो होनजायो नंङा होनबा
औ औ
लारि लारि जों गायोबा सारि सारि जों गायोबा बेखौ जों माने जों बेरा होनाय बायदि नुयो आरो। बेखौनो जों माने बेरा फुल बुंनाय जायो आरो
औ
गोबां माने गेटआव लागायनाय माने माम बायग्लांनाय। अ बेफोरबायदिबो जों बारबाफोर जों नुनो मोन्दों खिन्थु बिनि मुंखौ जों मोनथिया आरो नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जोंनियाव आंबो मोजांङै मिथिया जिखुनु बयनिबो खुगा खुगा खोनानाय बायदिब्ला जोंनियाव बेखौ गेट फुल होननानै ओरैनो होनो आरो। आंबो मिथिया जो खुनु बयबो एसे गेट फुलखौनो होनो नालाय
औ।
बेखौनो नोंनो खोन्थानाय जाबाय आरो ।
औ औ औ बिबार होनना बुंनाय लोगो। लोगो लोगोनो आं मोनसे गोसोआव फैदों थां जेरै जोंहा ओ बाथौ थानसालि बा फुजा थानसालियावलसो जोंहा माने होनाय जाया बेखौ। ओ जोंङो नं नखरावबो जोंनि मोनसे मोनसे माने गोथारै फुजा होनाय जायो बा बावनाय जायो बेफोरावबो जों नांगौ। गौ जायो जेरै जों मेहेर दुमबाबो जोंनो नांगौ जेरै हाबा हुखा बा जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोर खौ जों जोनोम सान फालिनाय जायो। बा जोंहा उन्दै उन्दै गथफोरनो जोंहा ओंखाम दौजेननाय जायो बे समावबो जोंनो बे बिबारखौ जोङो थानसालि बा जोंनि ननि गोथारसालियाव जों माने। बावनाय जायो आरोखि जों हाबायावबो। जोंनो नांगौ बावनो थाखाय जेरै जोङो दरा खैनाखौ जोङो बरायोब्लाबो जोंनो बिबार सारनो बिबारखौ नांगौ आरो दरा खैनानो थाखाय माने बिबार माला सोलायनो थाखायबो जोंनो बे बिबारखौ जोंनो नांगौ जायो नङा
औ औ
जेरै जोंनि जायगायाव जेरै सासे मानसिया बा गिदिद खामानि बा गिदिद माने मोजां खामानि मावना फैबाबो जोङो ओ गामि नाङैनो जों माने बरायनाय जायो नङा होनबा बे बरायनायावबो जोंनो। बिबारखौ सारनो थाखाय नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नांगौ औ।
औ नोंथाङा आरो बिबारनि बागै माबाफोर मोनथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हाग नोनामा
दा बिबार आंबो दा गोसोआव फैदों दि ओ दाथ' बिबार बिबार बुङोब्ला जोंना ओ नैबे सेवालिखौबोथ' जोंना सेवालि बिबारानो बुङो। आरो खारं बिबार होनो बेखौथ जोंनिया जायो दा नोंसिन नोंथाङा मिथिगोन ना मिथियाखै? खासि सेवालि बिबार आरो खारं बिबारखौ मिथि सिनायोना
औ औ औ सिनायो नोंथां सिनायो।
औ दा नोंथाङा बे सेवालि बिबार आरो खारं बिबाराथ' जाजायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
फेरदोंना जाफेराखै
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
औ दा नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना मोना।
मोजां मोनो नोंथां जेरै जोङो सेवालि बिबार होनोबा जोंथ माने अनलाखौनो बांसिन जायो नङा होनबा ओ जोंथ' बेखौ अनला जायोबा जों नाजोंबो आरो बेदरजोंबो जों जानो हायो। आरो खायफा खायफाया रदबनानैबो जायो नाजों। ओ खायसेया बेबादिनो माने साटनि बानायनानैबो जानाय जायो आरोखि
औ औ
खारन बिबारखौबो जोंहा अनला जायो। बा सोरबा सोरबा खायफा खायफा बा जोंना भाजाबो जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बेनि गेजेरावनो आं मोनसे गोसो दों जेरै बिबार होनोबा जोंथ बारनायखौनो बिफांनि बारनायखौनो जोङो बिबार बुङो नङा होनबा?
औ औ नोंगौ
ओंख्रि जानो हानाय संजानाय जेरै खोमा बिबार होननानै बुङो आरो जोंनि ओनसोलाव। जों खोमा बिबार खौबो जायो बा लाव बिजौखौ माने लाव बिबारखौबो जानाय
औ औ
नोंथाङा आरोबाव मोनथिबावगो नामा बिबारखौ जों माने जानो हानाय बिबारखौ?
जानो हानाय बिबारखौ आंनि दा गोसोआव फैनाय फैनायाबो बेनोसैमोन आरो लाव बिबारनि बिजौ माबा लाव बिबार बे आरो गोसोआवथ दा फैनाया फैयासैनो आंनाव दा
औ जेरै जोंथ मै मैगं मैगं जानायनि बादै जेरै आं दानि बावैसो बुंलांनाय जेरै अपराजिता बा ग्रह बिबार बे खौ थिग जोंनि देहानि थाखाय गोग्गो होनो थाखाय जेरै जोंनि मानसिफ्राथ बा आथिं आखाइ सानाय बेफोरबायदि जायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनिया माने अप राजिता बा ग्रह बिबारा जोंनि थाखाय मोजां होननानै मोनथिनो मोनदों आरो। जेरै बिनि बिबारखौ ओ खायफा खायफाया ओंखाम संनायाव माने खाना स्र' सुस्रानानै ओंखाम संनायावबो माने होदलाना संना जानायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलावनो। आरो रै ब फोराननानैबो माने साहा बायदिबो होनानै लोंनायखौबो नुनो मोनदों। बेनि बिलाइखौबो माने रुनानै माने बेबायदिनो फुङाव साहा लोंनाय बायदि बेवबो जों नुनो मोन दों आरो आं मोलों फेरबायबो नोंथां।
औ औ दा मिन्थियैखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिबाय बे बाथ्राखौ।
औ
आफ्रा-आफ्रा जिथा ना मा होन्दों नोंथां।
औ औ अप्रा जिता होननानै जों सिनायो जोंनि ओनसोलाव। खायफा खायफाया ग्रह बिबारबो होननानै बुङो‌ ।
औ औ बे दा बेखौ बिदि जा लोंजायो आरो ओंखाम संनायाव होफा जायो होननायखौ दा नोंथांनिफ्राय मिथिबाय आंङो ।
औ औ
थांजों रायलाय रायलायै समाबो जाबाय नै । दा औ दा नों जे मिन्थियैखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिबाय।
औ।
ओ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां होमबा ।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे बिदिब्ला नोंथां।